हेल' हेल' खोनादोंना नोंथां अ नोंथाङा खोनादोंना आंनि माथोखौ
हेल' औ खोनादों औ खोनादों खोनादों
अ नोंथाङा दा ओरैनो दङोबा जोङो दसे सावराय जागौमोन ना
औ सावराय जागोन नोंथां नोंथाङाबो फ्रिबा
ओं ओरैनो दंथ'यो दे दा औ दा जों आयदा मोनसेनि सायाव सावरायगोन सावरायगोन सानदोंमोन आयदायानो आयदायानो जाबाय जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिनानै जिउ खांबोबाय थानाय मोसौनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो दा मोसौ मोसौखौथ' फ्राय मिथिखायोआनो मोसौआ माबायदि दा मोसौआ जोंनिया आगोल जिहेथु जोंनि जायगाफोराव गोबां हाग्रा बंग्रा थायोमोन ना बियो बुंनो थाङोब्ला मोनसे हाग्रानि जुनार जय हग्रानिसो जुनारमोन गोदोनि दिनाव जेब्लासिम मानसिया सुबुङा सुबुङा न' लुनानै जेब्लासिम माने थाथेरनो रोङाखैमोन अब्लासिम बिफोरो गासिबो जेबो जोंनिया हाग्रानि सु जुनार गोजामोन आरो जेब्लानाखि मानसिया मानसिफोरा न' था नवाव लुनानै थानो रोंबाय अब्लास अब्लानिफ्राय जे इसोरो सानखांना मोनदोंमोन जे मोसौआ न'आवबो फिसि माने मोसौखौ न'आव फिसिनानै लाखिनो हायो बेफोरबायदिनो मोसौनि अनगायै गोबां जुनारफोरा जेरै अमाफोराबो आगोल हाग्रानिसो जायोमोन ना हाग्रायावसो थायोमोन बेफोरखौबो अमाफोरखौ जो मा मानसिफोरा बेफोरनो बासि बासि खायसे जुनार माने बासि बासिख' बासिख' न'आव फिसिजानो हानाय खालामना लादोंमोन दा बेफोरबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जिहेथु माने जेब्लानाखि सुबुंफोरा थाथिरनो रोंबाय न'आव अब्लानिफ्रायनो मोसौखौ जोंना मोसौखौ माने न'आव फिसिबोबाय दा मोसौनि जोङो मा मा मोननो हायो होनबाथाय मोसौआ जोंनिया जिहेतु जो जोला थायो जायखौ जोङो गाय आरो हालुवा होननाय जायोना गाय गाय आरो हालुवा हालुवानिफ्राय जोङो हालुवाखौ आगोलो माने हालेवनाय फोराव खेथि आबाद आबाद मावनायफोराव बाहायनाय जायोमोन जेबानाखि जोंनिया टेक्न'ल'जि माने बिगियानारि मुगा सफैयाखैमोन अब्लानिया मोसौ मोसौ बा मैसोजोंनो हालेवनानै माइ बा उफुर्रा आबाद खालामबोदोंमोन दा बेयो जाबाय हालुवानिफ्राय मोननाय जोङो मोसौ हालुवानिफ्राय मोननाय। ओ मा होनगोन बेखौ बेनिफिट मोनसे मोसौ हालुवानिफ्राय मोननाय। बिनि उनाव फैयो जोंना गाय गायनिफ्राय दा आरो मा मुलाम्फा जायो? गायनिफ्राय मा मुलाम्फा जायो होनबाथाय गायनिफ्राय मुलाम्फायानो जाबाय जोंनिया बिनिफ्राय फिसा मोनो। फिसा मोननाय लोगो लोगो जोंनिया जोलैया बारायबाय। आरो गायनिफ्राय गायनिफ्राय मा मोननो हायो जोङो? गाइखेर मोननो हायो गाइखेर गाइखेर मोननो हायो। जायनो जाबाय जोंनि देहानि मोनसे गोनांथार खायसे भिटामिनफोरखौ जोङो बे गाखेरनिफ्रायनो मोननाय जायो।
औ नंगौ।
बेयो जाबाय गाइखेरनि मोनसे गाइखेरनि मोनसे मुलाम्फा। बिनि उनाव आरो गाइखेर गाइखेरखो जोङो मा बानायना जानो हायो। मैगं महरै मैगं माने पनिर पनिर बानायनानै ओंख्रि जानो हायो बे पनिर बानायनानै पनिर बानायना। पनिरनिफ्रायबो जोङो गोबां देहायाव गोनांथि जानाय भिटामिनफोरखौ जोङो मोननो हायो।
औ।
बेनि उनाव आरो गाइखेरखौ जोङो मा खालामबावना जानो हायो? गाइखेर गाइखेर मेखि जायखौ मैखि होनो। दैबो होनो गाइखेर दै जों जोङो गाइखेर गाइखेर मैखि होनो नोंथांमोना मा होनो मिथिया। जोङो गाइखेर मैखि होनो बे गाइखेर मैखिआ जोंनि देहानि थाखाय गोबां माने भिटामिन मोननो हायो आरो। गोदो गोदाय गोदो गोदाय आबै मोना आबौ मोना बुङोमोन जेब्लानोखि उदै उदैफोरा मायबा मायबा मुवा बेसाद जाफ्लांनायनि उनाव उदैफोरा जेब्ला आलुनाय मोनो गरम मोनो। होमबाना गाइखेर मोखैखो लोंबाथाय जोंना मोजां जायो माय मोजां जायो होननाय मोनबोदोंमोन आरो। बिदिनो दाबो इफोरबायदिनो जोङो बाहायबोबाय थायो। दा नोंथाङा एसे बुंना होनो हागोन नामा? नोंथाङा आरो माबाफोर मा मा मिथिबावो।
औ नोंथाङा जे बुंदोंना बेखौ गाइखेर मैखि होननानै माने आं दिनैसो खोनाफेरदों आरो ना। जोंनिथिं माने‌ गाइखेर मोखि होना मोखिना मैखि गायखेर मोखि? औ जोंनिथिं माने गाइखेर दा खा होननाय जायो आरोना माने ओ गायखेरखौहाय गायखेरखौहाय बथलाव सोनानै गरम खालामनानै गथा गथा गावहैयोना। फोरखौ बुंदों दा बेखौ बुंदोंना?
औ औ बेनो गाइखेर दाखायानो गाइखेर दाखायानो।
औ गाइखेर दाखा होननाय जायो आरो जोंनिखिजाय। मोसौ गायनिफ्रायसो जोङो गायखेर मोननाय जायो नोंगौ। ओमफ्राय जोङो गाइखेरखौहाय बिब्दिनो पनिर बानायना जानो हायो। ओमफ्राय आरो लोगोसे जोङो गायखेरखौहाय ओ मिस्थिबो बानायना जा जानाय जायो नङा होमबा। औ।
दैयाव होदेर नानै मेथाइ बानायनो हायो आरो माने।
औ नोंगौ नोंगौ। ओमफ्राय बिदिनो जोङो गाइखेरजोंहाय बायदिसिना मेथाइ बिदिनो ब्रेकफोर लगायदेरनानै ओ केक बायदिसिना बानायनो हायो मेथायाइ औ।
बिदिनो बानायनो हायो आरो गाइखेरखौहाय जोङो फाननानै जे रां आरजिनो हायो सानफ्रामबोनि था जोङो जेब्ला न'खरावहाय मोसौ ओ मोसौआ ओ मोसौ गोरलै जोनोम होगोन अब्लानिफ्राय ओ जोङो गाइखेरखौहाय ओ जेब्ला मोसौ फिसाया नारि सिरिगोन ना अब्लानि फ्राय जोङो गाइखेरखौहाय माने सेरनानैहाय फाननाय जायो सोरनाबा सोरनाबा बांद्राय बुरजा ओंखारा बारु जाय जायना बुरजा ओंखारोना बे फोर माने बे माने गायखेरखौहाय फाननानैहाय ओ रां आरजिनोबो हायो आरोना बेफोरबायदि एसे एनै रांजोंनो जोङो ओ बिबदिनो अबावबा थांनो बाय अबावबा थांबायबायोबा गारि मथर ससे गाखोनायाव बेफोर राङानो जोंखौ हेफाजाब होयो। जेरै फरायसुला फरायसुलिफोरनो बिदिनो खलम बहि बिदिनो बायनायफोराव जोंखौ बेफोर एसे एनै राङाबो हेफाजाब होयो।
औ न'खर सुंथानायनि मोनसे राहा लामा बुंनो हागौ बेखौबो
औ ओ आरो न'खरावहाय नांगौ जानाय मुवा जेरै फिसा फिसा बानलु संख्रि थाव बेफोरखौ बेहायबो जोङो बायनो हायो आरो ना गाइखेरनि हेफाजाबैहाय माने ओ गाइखेरनि हेफाजाबैथ' नंला बारु मोसौनि हेफाजाबैसो बुंदोंसै गिदिर नङा होमबा बेखौ मानो होनोब्ला औ मोसौआसो जोंनो गाइखेरखौ होदों नालाय गाइखेरनिफ्राय जोङो फैसा मोनदों। रां आरजिनो हादों आरो बिब्दिनो मोसौ हालुवाया जोंनो ओ नोंथाङा बुंदोंमोन जे हालौवनायाव हेफाजाब होयो नोंगौ ओमफ्राय गोदो गोदोनिफ्रायनो जोंनो मोसौ हालुवाया ओ हेफाजाब होयो जेरै गायनाय फुनायाव जोङो हालैनानै ओ माइ गायो नङा होमबा आरो गायनायनि अनगायैबो बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगं गायनायफोराव जोंखौ हालेवनानैहाय ओ बिब्दिनो मैगं थाइगं फोनाय जायो जोङो जेरै बे मैगं थाइगंनिफ्राय जोङो गोबां मुलाम्फा मोननाय जायो आरो ना माने बेखौ फाननानैहाय जोङो रां आरजिनो हायो बिदिनो बे बेफोरबायदि बेफोर रांफोरजोंनो जोङो न'खर संसार जालांनो हायो नङा होमबा आरो मोसौनि जा खि गोबोरखि बे बेखौहाय ओ बेनिफ्राय जोङो हां मोननाय जायो आरो बे हासारखौहाय जोङो ओ बिब्दिनो मैगं थाइगंआवहाय ओ होननाय जायो मैगं थाइगं माने ओ हा हासार मोनोबा जोबोद मोजां जायो नङा होमबा? ओ गब्ल'यो आरो ना माने मैगं थाइगङा जोबोद मोजां म हर लायो ओमफ्राय औ जोङो बिब्दिनो बायदिसिना जाग्रा बुस्थु जेरै फिथाइ सामथाइफोरबो गायोना बेयावहाय जोङो माने ओ गोबोरखिखौ गारना होयोबा माने हासारखौ गारना होयोबा बे बिफाङाबो जोबोद मो मोजां महर लायो आरो आरो जेरै फुल बेफोरावबो बिबारफोरावबो माने जों जोङो गुदियावहाय हासारखौ सारना होयोबा बिबारा जोबोद मोजां महर लायो बेफोरो गासिबो मोसौनि थाखाय जाजोबदों ओ जायनि थाखाय मिथिंगाया समायना रमायना बेरखांदों नङा होमबा ओ मोसौआसो गासैखौ हासार जेरै गाइखेर गाइखेर होयो जोंनो
औ औ नंगौ आरो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे मोसौखौ जोङो दा दानि जुगाव माने जिहेथु बिगियानारि मुगा जाबाय नालाय जायनि जाहोनाव आबाद मावनो थाखाय हालेवनो थाखाय मोसौनि जायगायाव जोंना ट्रेक्टर एवो बे टेक्टर एवनायनि जाहोनाव ओ खायसे माने खायफा गामियाव माने मोसौ फोरनि अनजिमाखौ खम जाबोनाय नुदो खम जाबोनाय नुदों आरो ओ मोसौ नि अनजिमाखौ खम जाबोनायजों लोगोसे माने जिहेतु जोंनिया सुबुं अनजिमाया बारा जाबाय बारा जानायनि जाहोनाव हाग्राफोरा माने जायगाफोरा खालि गैला जायनि थाखाय जोंनिया मोसौखौ ओ मोसौनो जाहोनो गांसो गैया जालांनो हमदों दा इफोरनि माने जिहेथु जोंनिया गांसोफोरा खम मोननो थाङो दा जिहेथु जोंनिया मोसौआ मोसौनि मेन खाजायानो जाबायमोन गांसो जानानै थांना थायोमोन दा गांसो जानानै जितु गांसोबो खम मोनजायो दा इनि इखो माने मोजाङै फोथांनानै लाखिनो थाखाय मायबाफोर बिगियाननि मायबाफोर आइडियाफोर माबा मोनगोन नामा नोंथां
आंथ' बेफोरबायदि जेबो मोनथ'वाखै बारु ओ आं मिथिनायावथ' ओ मोसौनिख्रुइ आथिखालाव ट्रेक्टर बिब्दिखौसो बाहायनाय जायो नङा होमबा। ओ जों ट्रेक्टरखौ बाहायोबा माने जोंहा जोबोद खहाबो जायो आरोना ओमफाय समनि बिथिङाव नाय जा नायोब्ला जोंहा समनि बिथिङाव नायोब्ला जोबोदनो थाबै जायो आरो जेनेबा मोसौजोंहाय जोङो हालौवोबाथाय ओ जों जोबोद मुलाम्फा मोननाय जायो आरो फारसेथिं नायोबा ट्रेक्टरजों हालौवोबा जोङो ट्रेक्टरजों हालौवनो थाखाय जोंनो रांनि गोनांथि जायो बे रांखौहाय जोङो खायफा खायफा सुफुंनोबो हाया जायो जेरै मोसौ न'खरावनो मोसौ हालुवा थायो बा जोङो बेखौहाय माने ओ मोसौखौहाय हालौनानै जोङो मोजाङैनो एवनो हायो नङा होमबा। मानो होनोब्ला बे न'खरनिनो मोसौ जाखाबाय नालाय जेबो रांनि गोनांथि गैला। आरो मोसौजों हालौवोबा जोङो गोबां हासारबो मोननाय जायो जेरै बेयाव हालेवनाय समावहाय जोंना मो सौवा खियो बेयावहाय गोबोरखिया थाबोसिगोन बेवहायनो माने हाजों माजों ओ बिबदिनो हासार जासिगोन मिक्स जानानै ओमफाय बिब दिनो जों मोसौजों ओ हालौवनाया जोबोद मोजांसिन जायोमोन आरोना नाथाय आथिखालाव नुनो थांबाय जोङो समनिबो आंखाल आरो समखौ समाथ' रावखौबो नेना थाया नङा होमबा गावनि जिउखौ सुफुंनो थाखाय बयबो समखौ होसोनांगौ जायो बिनि थाखायनो आथिखालाव ट्रेक्टर बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो बांसिन नानो ओ बांसिनानोथ' ट्रेक्टरखौ बाहायो बाहाय नाया अब्लाबो खायफा खायबा दासिमबो माने गोदोनि जा हारिमु बेखौ दाबो नागाराखै आरो ना खायफा खायफा दाबो मोसौजोंनो हालौवो ओ दाबो हासार बुथुमना लायो आरो औ बिब्दिनो मोसौनि ओ आंगो खा खाजायाथ' गांसो नङा होमबा ओ गांसो बेखौहाय जोङो माने बेफोरबादिनो मोसौनो जाहोनो थाखाय ओ मोसौ मोसौनो जों गांसो जाहैयोबासो जों गाइखेरखौ मोननो जायो नङा होमबा ओ बिदिनो जोङो मिथिंगाखौ मोजाङै लाखिनांगोन हाग्राफोरखौहाय ओ बिबदिनो ओ जोङो मोसौफोरनो जाहोनो नांगोन आरो औ जानला मानला दांनो नाङा फोजोबस्रांनो नाङा मिथिंगाखौ जोङो मोजां मोजाङै मोजां ओ फोथांना लाखिनांगोन अब्लासो जोंनो ओ जोंना मोसौआ माने गांसो मोनजागोन आरो गांसो मोनजानानै जोंनो ओ थांना थानो थाखाय राहा होगोन बेफोरबायादि आरो ना माने मिथिंगाखौ